हेलौ औ खोनादों
खोनादों ओ
हेलौ‌
खोनादों खोनादों।
नों नोंथांनि एसे नेटआ प्रब्लेम जादों नामा?
ओ- एसे‌ ए -एबार खोनाबायना नोंथां?
दे नोंथां औ दे नोंथाङा दहाय बुंनाय थो बुंजागोन दे
ओ
औ नोंथां जों आय-आयदाखौ सोलायनोसै नामा?
खोनादों नोंथां? हेलौ नोंथां। खोनाया। जों आयदाखौ सोलायनोसै नामा?
दे दे दे
ओ नोंथांनाव आं होनबा खोनादों नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंथि सों हरनो सानदोंमोन
दे सोंजागोन दे।
आयदाया जाहैबाय ओ आयदाया जाहैबाय समाजाव फोरोंगिरिनि बिहोमा
ओ समाजाव मानो फोरोंगिरिनि बिहोमा आरोना हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। आं जेबो खोनाखसै नोंथां
नोंथाङा जागाय जागायदो नामा नोंथां जागायजेनदोदे
खोनायाखै हेलौ
माने बर' समाजनि
नोंथां जाय दोदे
हेलौ
औ खोना हेलौ
बर' समाजनि थिंआव आ
थिंआव आ
फोरोंगिरिनि बिहोमाया गोबां दङ दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला‌
दा
जा गिबि गिबियावनो जोंहा सा
दा गिबि गिबियावनो जोंहा सा सासे
उन्दै समनिफ्रायनो लानानै
उन्दै समनिफ्रायनो लानानै
हेलौ नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां नोंथांनिया माने आंनि भइसखौनो माने डाबल डाबल खोनाफैबाय थादो अ आतसा
दे नोंथां जागायदो।
औ माने बर' समाजाव फोरोंगिरिनि बिहोमा होननानै नोंथाङा बुंदोमोन ना
औ औ
दा बर' समाजाव फोरोंगिरिनि बिहोमाया गोबां गोनांथि दं। बर' समाजाव फोरोंगिरिया सासे फरायसानि आ जि सोलोंथाइनि जि जागायजेननाय गुदि
औ
बेयाव सासे फोरोंगारि फोरोंगिरियानो माने मेन बिफाव लानांगौ होननानै आ
आ
जों सानो आरो दा बे बिथिङावनो माने
बे बिथिंआवनो माने
सासे फरायसाया गावनि मुंखौ लिरजेननो रोङोब
सासे फरायसाया गावनि मुंखौ लिरजेननो रोङोब्ला सासे फोरोंगिरिया नांखाथारगोन नङा होनब्ला औ नोंग
बे बे बिथिङाव फोरोंगिरिया गावनि बिमा बिफायाबो मोनफा रोखोमनि माने
फोरोंगिरिया गावनि बिमा बिफायाबो मोनफा रोखोमनि माने फो फोरोंगिरि जायो नङा होनब्ला औ नंगौ नंगौ
दा बे बिथिङाव जोंनि बिमाया गिबियावनो जोंनि
दा बे बिथिङाव जोंनि बिमाया गिबियावनो जोंनि गिबि थारमाने फोरोंगुरु होननानै जों बुंनो हायो आरो औ औ
दा बिमाया गावनि गथ'
दा बिमाया गावनि गथ'खौ माने
गावखौ आइ बुंनायनि समनिफ्रायनो
समनिफ्रायनो
आ माने गोबां माने जि रायलायनो हानाय बेखौ माने जोंनि माने
रायलायनोनो
बिमाया सोलोङो आरो बेनिखायनो आं बे बिमायाबो मोन मोनसे रोखोमनि माने फोरोंगिरि
बेनिखायनो बे बिमायाबो मोनसे रोखोम माने फोरोंगिरि औ
दा बेबायदिनो माने
बिदिनो माने
गिबि फोरोंगिरिया माने
गिबि फोरोंगिरिया माने बेबायदिनो जोंनि समाजाव माने
गोबां बिफाव लायो। जोंनि समाजखौ दैदेननोबो फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो। माखाफोसो माखासे गोरों गेना गोरोन्थिखौ माने फोसाबनो थाखायबो जोंनि फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो।
गोनांथि जायो औ औ।
बेफोरबायदिनो मोनसे हारिखौ दावगालांहोनो थाखायबो जोंनि बर' समाजाव
र' समाजाव
माखासे फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो। फोरोंगिरिया जेरैबायदि जोंहा
बेबायदि जोंहा लेखा फरायनायावल' नङा
दो जोंहा दामनाय, देनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, गान नाय जोमनाय बेफोरनि ओ दानाय लुनाय बेफोरावबो माखासे
यावबो माखासे फोरों फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो आरो। औ औ।
बेनिखायनो फोरोंगिरिनि माने गोनांथिया बर' समाजाव जोबोर गोनां आरो।
गोनां आरो औ औ। दा बे बिथिङाव फोरोंगिरिया बेफोर माने दासिम
जोंनि बर' हारिया जेसेबां जौगाहोदों बेयाव माने फोरोंगिरिनि बिफावा गोबां होननानै बुंनो हायो आरो दा बे बिथिङाव नो‌ नोंथाङा मायबाफोर फोरमायनो ओ गोसोब्ला आंनोबो फोरमायनो हागोन आरो।
औ औ नोंथां औ खोनादोंना आंनि रावखौ औ खोनादों दे आं ओ नोंगौ नोंथाङा थार खौनो बुंदों जिहेथु जोनोमनि उननिफाय जोंहा बिमा-बिफा बा न'खरनि सोद्रोमा फोरानो गथ'खौ माने फोरोंगिरि बाय दि माने ओ जिहेथु राव फोरोंनाय थाबायनो फोरोंनाय बै फोर हाबाफारिखौ मावो। ओ औ जि जिहेथु ओ फोरोंगिरि बुंदों जाय फोरोंगिरिया जाय सुबुङा माने फोरोंगिरि बुङोब्लानो जों सासे सुबुंखौनो बुंजायो। जाहाव ओ सासे गथ'खौ फोरोंनो हानाय गोबां गियान दं गोबां आयदानि सायाव फोरोंनो हानाय गियान दं।
फो ओ जो सासे गथ'आ ओ जेब्ला माने राव रायलायनो रोंनानै ओ बुजिनो रोंनो रोंखांनायनि उनाव जेब्ला फरायसालि याव हाबो अब्ला माने बै फो ओ औ माखासे आय दाफोरखौ फोरोंनाय हाबाफारिया माने फोरोंगिरिनि आखयाव होनाय जायो आरो ना।
औ औ
फोरोंगिरि बुङोब्ला जोङो ओ फरायसालियाव अखल माने गथ' साफोरखौ माने फोरोङो बैखौल'ल' बुंनो हाया। बेजों लोगोसे ओ फोरोंगिरिफोरनाव माखासे गोबां मा ने गुन दङ आरो हाबाफारि मावो बिसोरो। जेरै ओ समाजाव जानाय माखासे ओ मिथिंफोर मेलाफोराव माने समाजनि माखासे मेलाफोराव माने ओ फोरोंगिरियानो जिथु मिथिं दावथिंखौ सामलायनाय। म हाबाफारिखौ लायो आरो आखाइयाव आरो बेजों लोगोसे सा सासे गथ'साखौ बा लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफोरखौ फोरोंगिरिया फोरमायनो माने बुजायनो हायोदि ओ गावनि जिउखौ बोरैहाय ओ मा लामाजों थाङोब्ला मोजाङै दानो हायो। आरो ओ गेदेर ओ गेदेर ओ उन्दैफोरखौ ओ बोरै मान होयो। बोरै सनमान होयो औ। गुबुनजों बोरै रायज्लायनांगौ बैफोर गियानखौ माने फोरोंगिरियानो होयो आरोना आरो माबायदि हाबाफोरखौ औ औ मावोब्ला जोंनि माने फरायसा जिउआव बा सुबुं जिउआव माने माबायदि हाबाफोरखौ मावोब्ला जोंनि जिउआव खहा खालामगोन। बैफोरखौ फोरोंगिरि फोरोंगिरिफ्रा आ माने फोरमायनो होनो हायो आरोना फोरोंगिरिब्ला ओ बेनोदि माने जोंनि समाजाव माने फोरोंगिरि गैयाब्ला जोंहा जोबोद माखासे ओ खैफोद गोलैनो हागौ बिदिनो सम-समाजारि माखासे हाबाफारियावबो लानानै फरायसालि फरायसाफोरखौ माने ओ गावनि जिउखौ दानाय बायदि हाबायाव माने जोंहा गोबां माखासे प्रब्लेमफोर नुनो हागौ आरो
औ।
फोरोंगिरिनि समाजाव गोनांथिया बेनो आरोना फोरोंगिरिया बोरै बोरै। समाजाव माने जोंखौ हेफाजाब खालामो। बेनो आरोना औ। ओनोंथां होनबा औ जाथ'सिगोन नामा?
दे दे।